हेल
औ खोनादों ना?
अ खोनादों
औ
अ बुंलाय
औ जोङो टपिकखौ लनि सुबुं फोथायनायनि सायाव ना
अ अ अ जायो अ नोंथाङा बुंग्रोदो मा मायसा
सुबुं फोथायनाय होमबा जोंनाथ बरफोरना बिदिनो गामि गामि गामि ओनसोलफ्राव आरो बांसिन बिदि सुबुं फोथायनाय फोर दङ जोंना गोदोनि आबै आबौमोना थ बांसिन फोथायायोमोन आरो दानाथ बिदि बयबो माने लेखा फरायायाव रोंनाय जाबाय नालाय बांद्राय बिदिखौ मानिनाय बिदि फोर गैला आरो जोंना बर समाज फाव माने हामा मोना बेफोरबायदि होननाय गोबां सोदोबफोर दं आरो बेखायनो उम बेफोर जों माने। बेफोरनि थाखायनो माने बिदि बुंनायखाय माखासे खामानिफोरखौ मावनो गियो बा दायफोरखौ मावनो गियो बिदि जायोना। जेरै ओ बेखौ मोनानो बुंनाय लोगो लोगो जोंहा मावला बे खामानिखौ बि। बिदि जायो आरो जोंना बिदिनो। गोबां एजाम। फोलफोर दङ जेरै मा होननायखौ। हराव आसुगुर हानो मोना। ओं। हर माहोनो। जि सुथेनो मोना खानायाइ हानो मोना बेफोरबायदि गोबां एगजामपोल दं आरो। उम औ। ओ बिनि सोमोन्दै नोङो मा मा मिथियो जेनेबा। सुबुं फोथायनायनि सोमोन्दै।
औ आं मिथिनायावथ जेनेबा ए नों होननाय बायदिनो। आसगुर हानो मोनानै। दखोनादों। ओमफ्राय आरो। ओ हराव ओ ओबे नम न मा होनयो नोंसोरनि नमान होनोना। होनाबा इसिं नवा इसे। ननि जाफोरफोरखौ गारहनो मोना बा ननि जाफोरखौ गारहनो मोना खोनादों ना नोङो।
औ खोनादों खोनादों।
माने ओमफ्राय आरो। बिदिनो। ओ माने इनि मिनिंखौ बुंनो आरो आङो। माने सासे सारा। बुंदोंमोन आरो ओ खिथादोंमोन आरो जोंनो जेनेबा इनि सिङाव मा रिजोन मा।
औ।
माने हराव जेनेबा हरफोरावथ नोङो माबा मोनसे नखौ सिबनानै जेनेबा। बा जाबोरफोरखौ गारबायनो बेयाव जुदि माबा मोनसे नोंनियाव जुदि ननि माबा मोनसे मा होनगोन खिमथि।
औ।
माने मानगोन केमित बुस्थुखौ मा होनगोन। अ बेसेन गोसा बुस्थुखौ अ बेसेन गोसा। बेसेन गोसा बुस्थुखौ जदि गारहफ्लाङोबाथ नोंनिनो लस जागोन ना। ओंखायनो ओं। ओंखायनो माने मानसिफोरफोरखौ माबा खालामनो थाखाय जेनेबा ओ सिनसियार खालामनो थाखाय जेनेबा बुङो आरो मोना होननानै। मोना होननाय खब्दखौ बाहायोबासो माने जोंनि मानसिफ्रा एसे माने सिनसियार जायोना। अ मोना न इखौ बिदि होननाय लोगो लोगो जोंनि मानसिफोरा माने औ मोना दे इखौ इदि खालामनाङा होनबाथाय माने खालामनो नागिरा आरो। बेनि थाखायनो मोना खब्दखौ बाहायो आरो ओमफ्राय ओमफ्राय आरो बिदिनो हराव आसिगुर हाना हानो मोना होननायाबो बिदिनो नों हराव आसिगुर हानानै दोनगोन जेनेबा नफोराव हाबाय हानानै ओ हानायाव जुदि मायावबाफोर ओ जेनेबा जाग्रा बुस्थुफोरावनो बोरैबा हाबफ्लाबाय बा मायावबा ओ माबानानै जेनेबा सिबनायफोरावनो बोरैबा मा होनो बिखो जाग्रा बुस्थु हाबलांबाय आरो हाब फ्लांब्लाथ नों मोनजाफ्लांबा माब मोनसे जाबाथाय मा होनो बिखौ बेमार जागोन ना जेनेबा बिदिनो बुहुत्तारिजन थानो हायो जेने बा मोनसेल नङा। इदि आरो इनि सिंनि रिजोना। माने सारा खिथादोंमोन आरो आं मिथिनायाव ओमफ्राय आरो दोङो बिदिनो मा होनो इखौ ओ खोनाबावो आङो मानसिफोरा जि थाबायबाथाय बा गारि सारि सालायबा जि मावजि बाथ थेयो होनो जे इदिनि इनिखो आं खिन्थु हमना मोना माबा मा इनि माबायाव आन्दोआव मा दोङो मिथिया आरो मा मानसिफ्रा बुङो जे ओ माव थाबायबाय थाबाथाय बा बा मा होनोएखो गारि सलायबाथाय गेजेराव जुदि लामायाव आरो सिगांआव मावजि बारथेबा माबा मोनसे बारथेबाथाय माने ओ सुब जायो होननानै। मानिखा सुद मा होनोमोनलाय सरि।
मोजाङै मिथिया मा होनो।
ओ माइबा होनोमोन न औ अ मोना होननानै औ माइबा मोनसे अ ओमफ्राय माइ माइबा माइबि इदि अ अ खैफोद जायो अ इदि होननानै जि बुङो। इनि इ नि माबाखौ आं हमना मोना खिन्थु मानि थाखाय इदि होनो जेनेबा मावजियाथ मावजियाबोथ जेनेबा जुनारसो। इयो माबायदि हैखो माने मावजिखौ माने मानो असुब मानियो इखौ हमनो हाया आरो आङो। माने जेबो मिनिं आं नायगिरना मोनाआ आंनि आंनि जो नोजोरनिफ्राय मावजियाथ जेनेबा जेबो दाय गैयाना दाउ दाउखाखोबो जेरै दाउखा गाबनाय खोनाबा फुं फुंङाव दाउखा नुबाथाय बिदि आ आसुुब जायो दिना मोजां जाया बिदि होननानै दाउखाखौ माने माबा होयो आरो। नेग्लेक्ट खामो आरो दाउखाखौ नुबाय आं दिनि मुख जाबाय खार-खारहोनानै होखारोजि दाउखाफोरखौ मा इ दाउखानि मा मादाय जेनेबा दाउखादो माबादो जेनेबा नोंनि माबा दिना हामा जानाय बेैया जानायद मा रिलेटेद बेखौ आं माने हमनो हाया आरोना माने मिनिंलेस मोनो आ रो ओमफ्राय इनि आन्दआव मा दों इखो हमनो हाया आरो। मानो बायदि फोथायबोदों बर' मिथिला आरो।
औ माखासे खोथाफोरखौ माने मा होनो हमस्लाबनो हाया आरो। मानि थाखाय बुंदों एखौ बिसोर बुंग्राफ्रा जेनेबा खिथाना नाबो गालां
ओं मायबा मोनसे ओं मायबा मोनसे रिजोन थानो हानाय इनिबो माने जेनेबा इ बि जि टाइमाव इ बुस थुआ जेनेब बाथ्राया रजदोंमोन जेनेबा जादोंमोन इ टाइमाव माबा मोनसे माबा मोनसे जाथाय फोर जानो हानायमोन इ टाइमाव माबा मोनसे जादोंमोन आरो। जि जायनि थाखाय इदि बुंदोंमोन इसोरो। मायबा मोनसेखो माबानो था खाय बिदि जानो हानाय आरो। साननानै लानांसिगोन आरो खिन्थु रियेलखौथ मिथिला जोंङो जेनेबा। मामार इदि
औ बिदिनो जानो हागौ माने माखासे खोथाफोरखौ जोंङो मि थिलाआरो खो मोनथि ओ मोनथियो जेनेबा बिनि रिजोना मा बेखौथ जोंङो जेबो मि
ओंखायनोथ अम हमस्लाबहाया अम इदिनो बुहुदटा दंबावो ना ओं आरो बिदिनो मा मा होनो इखो बे माबाफोरखौबो जि फोथायो मा हिनजावफोरालै हिनजाव माबाखौ मा होनो इखो हौवा थैजानाय हिनजावफोरखौबो जि आसुुब मानियो जि अ रान्दि अ रान्दि हिन्जावफोरखौ जि हाबाफोराव थांनो मोना माने हाबानि खायसे हाबानि-हाबायानो जा बा मायबा मोनसे मन्दिर मायबा इदिनो खोनादों र आंङो जेनेबा सुभ खामानिफोराव जेनेब बा मोजां खामानिफ्राव गोथार खामानिफ्राव इसोरखो माने बाहागो लाजानो बायो बा थां माने इसोरखो लिङानो आरो ना इनभाइट खालामा इ इदि खोनादो आरो आं माने इसोरखो नेगलेक खामो फुरा ससाइटियानो माने जेनेबा रो बेयाव फैनो मोना इदि होननाय होनखानाय खोनायो आरो ओंखायनो इसोर माने थांखायाबो मानि थाखाय बिसोरखो इदि खालामोबा आं हमनो हाया आरो ओमफ्राय इदिनो दोंबावोना बुहुद टा हौ-हिनजावनिल नङा हौवाफोरखौबो खामोखोमाना?
औ बिदि हौवाफोरखौबो बुङो खोमा जेनेबा हिनजाव थैजा हौवा बेफोरखौ ओ हिजाव नायनो थांबा लां फाया बै रान्दिफोरखौबो हिनजाव नायनो थांबा लांफाया बेफोरबायदि माने रु ता खोथा बिदिफ्राव माने मा हानो फोथायो आरो मानसि फोरा सुबुं फोथायनाय मानि थाखाय फोथायो खिन्थु बेखौथ मिथिला बिनि सिङाव मारै जोन दं मिथिया आरो आरो बिदिनो गोबांथार दंबावो जोंना माने जों मिथिस्लाबनो मोना जेरै दैहु खालि नुबा थालाइनो माबा जा जेनो माबा माबि बेफोरबायदि बुंनाय औ आरो मा होनो मानसि मानसि गोथै सावनाय बा बानलांनाय नुयोबा मालाबा गाज्रि जानाय बा अबेबा आगदाथि बारोबा थायलायनो गाज्रि आगसि बाननाय नुबा मोजां जायो लाब जायोबो इफोरबो जेनेबा म नि थाखाय बुङो बेखौथ'
ओं ओं मानो इखो ओमफ्राय खैनाफोर नायनो थांबाबोथ आं दा आखाय माबा आगसि बिदि मायबा माबि नायसै ना
औ औ माबा लोखि जागोन माबा जागोन होननाय।
बिदिनो। मा बाय
मोन औ मोनथिया आरो मानि थाखायबा बिदिनो जों मिथियै माखासे गोबां बिदिनो सुबुं फोथायनायफोर दंबावो आरो जेनेबा जोङो मोनथिजोबला आरो। दास अबा जाखिनिखौ खोनाबाय थादों बा जाखिनिखौ बाहायबाय थायो बेखिनिखौलसो मिथिसै बेजों दायो। औ।
बेनिफ्राय आरो मा होनो इखौ आरो मा मा दंबावोमथाय हाबानि हाबानियावबो बहुद था दङो खोमसि फोथायनाय। आ खोमसि फो फोथायनाय मा होनो इखो सुबुं फोथायनाय खोमसि फोथायनाया एसे आलदा जायोना अ सुबुं फोथायनाया
गोबां दङ जेनेबा हाबा हिनजावखौ हिनजावफोरखौ लानानैथ बहुदथा । बिदि सुबुं फोथायनाय। बेफोरबायदि दं आरो। ओमफाय हौवाफोरखौ लानानैबो दङ आरो माखासे मुवा बेसाद जिब जुनार बायदि बेफोरखौ लानानैबो गोबां दं आरो जोंना।
ओं ओमफ्राय बि ओ ओ दाउ माबायाव सिथ्लायाव दाउ मायबा दाउ खिलानाय होननाया मामोनलाय दाउ खिलाबा जि माबा जायो धोनि जायो ना बेबायदि होननाया सानना
आं बे खौ मोनथिया।
मायावबा बिजाबाव फरायनो मोनदोंमोन आं इखौ नआव नआवसो सिथलायाव ना मा दाउ खिलांबाथाय दि मायबा धोनि मायबा जायो इदि बे टाइपनि खोनादों ना ओमफ्राय आरो ओम बेरेमा नायदोंमोन आं अ आरो सि ओह सिमाङाव ना मोनबा ना मायबा बिदि फैसा मोनो इफोरदि इफोरबो फोथायनाय
औ माबा नायाब बो बेलग बेलग ना थायोनो जेनेबा मायबा नाखौ मोनबाथाय लोमजायोनो माखौबा नाखौ मोनबाथाय फैसा फैयोनो बेफोरबायदि होननाय दङ आरो आरो दाउला दाउ फोर न'आव हा दाउ सौलायलायबा आलासि फैयो बेफोर
अ अ अ इबो बेबो मोनसे बिराद आगोलनिफ्राय सोलिबाय थानाय ।
औ ओमफ्राय आरो माने फेसा न'आव खाथियाव फेसा फेसा गाबफैबाबो माबा मा होनो न'आव खैफोद
अ खैफोद अ अ अ इ बेखौबो आं खोनादों गोबां उम्म।
बिदि गोबां बुंलाबायो आरो मिथिया नाथाय जायोना जाया बे थ हमना मोनला
ओंखायनोथ'
सिगांआव सोर बाहायबो जेनाय बेखौ मोन ला आरो खिन्थु माखासे ओ माखासे बाथ्राफोरखौहाय मा होनो बेखौ मोन ओ नायनानै बा खोनासंनानै माने माबा मोनसे साइन्टिफिक रिजोन थानाय बेखौ मोनदाङो आरो ।
अ अ
माखासेखौ माने ओंथि गैयै बायदिबो मोननो थाङो आरो ।
माखासेयाथ जेनेबा सानना नायबानो हमनाय खिन्थु खायसेखो माने माने माबायदि जाथावो सानो आरो ना । माबाखौबो जेनेबा रिजोन जेबो माने मिनिंबो नागिरना मोना । माने एकदम उम्म मिनिंलेस मोनो आरो खायसे बुस्थुखो
औ औ
उम्म ओमफ्राय मा मा दंबावमोन आरो?
ओ आरो बिदिनो गोबां दं गोसोआव बेेलायलांला माखासे बाथ्राफोरखौ औ माने सुनिबा मंगलबारफोराव ओं माइरं हरनो मोना ननिफ्राय बेफोरबायदिबो दंलाबायो आरो
अ अ दङ मंगलबार अ ओमफफ्राय आरो न न सिबाबाथाय फैसा हरनो मोना माइरं हरनो
औ औ बिदि दङ औ दे जोंना समाबो जाबाय बिदिबा दोनथ जासिगोन औ दे